औ औ खुलुमबाय नों
नोंथाङा मोजाङैनो दंना?
औ दंथ'यो मोजाङै नों
औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां ओ। बोथोरफोरा माबोरै दं नोंथां?
बोथोरफोरा दासान्दि जोबोद गरम जानानै दं नोंथां।
औ नोंथां जों दासान्दिथ' गरम बोथोरबो
औ।
ओ बे गरम बोथोरनि समावनो नोंथांजों आङो माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दं नोंथां।
औ अब्ला औ अब्ला आं नोंथांजों सावरायनो आखायाव लादों दा आं नोंथांजों जोंनि ओ हारिमुनि सायावनो सावरायनो सानदों दा नों बिथाङा ओब बैसागुनि सोमोन्दैथ' मिथिगौ जानांगौ औ नोंथां। ओ जोंनि ओ बर' माहारियावबो बैसागुखौ गोबां गोसो बोनाय ओ फालिनायखौ नुनो मोनो। बैसागोखौ बैसागोखौ जों फालिनायाव बा फालिनायनि सिगां नोंथांनिसिम आङो ओ माखासे मोनसे बाथ्राखौ सोंनो सानदों दा बैसागो जोङो मााबायदि फालिनांगौ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बैसागोखौ जोङो ओरैनो गाजा गोमजायै फालियो आरो जोबोद नियम दोङो दमासियाव मोसौ थुखैनाय बिदिनो आरो से कालार फोराव मैगं-थाइगं खार बिनि खांनानै।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां। दा जोंनियाव ओरैबायदि फालियो नंगौना न थां। ओ जोंहाथ' बैसागुआ मोननै रोखोमनि जायो मोनसेया जाबाय मानसिनि आरो मोनसेया जाबाय मोसौनि नङा होमबा जों गिबियावनो मोसौनि फालिग्रोनाय जायो। आरो जों नैथियाव मानसिनि फालिनाय जायो। दा नोंथांनो एसे एसे फोरमायनो सानदों बेनि सोमोन्दैनो। फोरमायनो हागोन ना नोंथां दा जोङो मोसौनि ओ मोसौनि सानखालि जोङो सेथि सान जाय सेथि सानखालि जों मोसौनि सान फालिनाय जायो। अ जोंहा दा बै सानखालि फुङावनो जों मोसौखौ थुखैनानै लाग्रोनाय जायो। मोसौखौ थुखैनानै लाखां नायनि उनाव बेखौ जोङो आ जोंङो मा सासे जोङो ओ मैगं थाइगंजों लोगोसे बेयावहाय ओ गा मा होनो बेखौ फान्थाव औ आरो बेबायदिनो दिग्लिलिति आरो लाव बेबायदि गोबां रोखोमनि ओ मैगं लानानै ओ माला सुनाय जायो नंगौना नोंथां ओं बे मालाखौ जोङो फुजा होनायजों लोगोसे जे बे मोसौनियाव गान होयो नंगौना आरो बै सान खालि जों मोसौखौ जोङो खायालासे उदाङै हगारनानै होयो औ बै दिनखालि मोसौनि सान हिसाबै जों मोसौखौ उदां महराव होनाय हगारनानै होनाय जायो आरो जों मा जोङो ओ‌ बे साननि अनगायै गुबुन सानखालिथ' जों खानानैसो बेखौ आदार जानो लांनाय जायो नङा होनबा बै सानखालि मोसौनि सानि हिसाबै बे मोसौफोरखौ जोङो उदां महर होनाय जायो। आरो बेनि ओ बेखौ जोङो ओ जेब्ला मोसौ खौ जों फुजा होनाय जायो अब्ला जोंहा माखासे बर'फोरनि नेमखान्थि दङ' आरो बेवहाय जोंहा माखासे मा सल'बो दङ'। नंगौना नोंथां बे सल'खौ आं खोब मोजाङै मिथिया थाराब्लाबो जोंहा बै फुजिनाय सानखालि आं सोरनिफ्रायबा मिथिनानैबो बेखौ फुजा। खौ खालामनाय जादों दा आङो थारैनो मोन्थि मोनथिनाया एसे गोबावबो जाबाय नालाय मोजाङै मिथिथारासै आरो नोंथांनो खोब मोजाङै फोरमायनो हायाखै दा बे मानसिनि सानखालि
औ
दा नोंथांमोननियावबो जानांगौ ओ गिबियावनो गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय आरो उन्दैया गेदेरखो ओ औ। मान लानाय ना उन्दैया गेदेरनिफ्राय मान लानाय। बे जायो आरो जों साफ्रोमबोनि बि
औ बैसागआव बिदिनो गाजा गोमजायै सेंग्रा सि ला बा बोराय बुरै गथ' गथाय बिद बिदि मोसानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ। जोंहा न'खर न'खर मागिनानै जा मोनबोयो बेखौ जों अ बैसागो बिदाय बा जोबथि सानाव जों ओ थुबोरसे बोथिसे
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
थारैनो बो दा नोंथाङा अ बै बैसागोनि सम खालि सम बा बे बैसागोनि सानफोराव नोंथांनि बोथोरा माबायदि जायो एसे फोरमायनो हागोन ना।
बैसागोफोराव बिदिनो गोजोननाय मोनो आरो जों मोसानो मोननायखौ खुसि जायो आरो बोथोरफोराबो मोजां औ बोथोरफोरा आरो बैसागो बोथोराव आरो बिदिनो अखा बार इदि जायो आरो
औ नंगौ ओ जोंनियाव जोंनि दा जिहेथु बैसागो फोरबो बे बैसागो फोरबो हिसाबै जों गामियाव मोनसे गेदेर ओ फांसनबो खालामनाय जायोना बैसागोनि मुङाव खोनादोंना नोंथां हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादोंना हेल' नोंथां हेल' नोथां नोंथांनि माथोखौ आं खोनानो मोनाखै